हेलौ
औ खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों ना? हेलौ
औ खोनादों नोंथां
दे दिनै जानाय लोंनायनि सायाव एसे रायलायदिनि
औ जागोन नोंथां
बर'फ्रा बर'फोरनि सबायजों साम' संनायनि ओंख्रिनि ओ बर'फोरा सबायजों साम'खौ बोरै सङो मोनथिगौ नामा? एबा नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा बोरै सङो?
औ नोंथां आङो खनसे खननैथ' आं संफेरनायबाय नालाय आं बेनिफ्राय मा मिनथियो बेनिफ्राय आं मा बोरै सङो बेखौ जा आं मिन्थियो आंनि संनाय बायदियै आंनि रोंगौथि बायदियै नोंथांनो फोरमाय हरनो हागोन नों-नोंथांनो अब्ला आङो फोरमायलांसै नामा नोंथां?
औ औ बुंनो हागोन
ओ सबायजों साम' ओंख्रिखौ संनो थाखाय गिबियावनो ओ सबा ओ साम'खौहाय ओ हमनानै ला नों ओ बायनानै लाबोबाय बेफोरखौ साफा खालामनानै सबायफोरखौ सिगाङावनो ओ सबायाइखौ नङा ओ साम'खौ सिगाङावनो ओ साफा खालामनानै उम बेखौ ओम सायनानै लानाय जायो। सायना लाखांनायनि उनाव बेखौ साम'खौहाय सोमनानै दोनो सोरबा बिदिनो सानसे बा साननैबो सोमनानै दोनो मानो होनबा जोंहाथ' साम'फोरखौहाय हमनानै ला नों बिलोफोरनिफ्राय बबेबा ओ दैमाफोरनिफ्रायसो खननानै लाबोयो नालाय आरो साम'आव गोबां मैला बिदि बाथाबनानै थायो बादामालि बेनिखायनो बेखौ ओ सोमनानै दोननाय जायो आरो बेखौ हु माबायाव सारायाव नङाबा बबेबा दोफोराव ओ बेखौ हुख'नायबो जायो साफानो। बे हुंख'बावनानै आरो साफा बेखौ दैयावहाय सोमनानै दोनफिनबावनाय जायो जाहाथे साम'नि सिङावहाय थानाय हाबनानै थानाय मैलाफोरा ओ साफा जायो बेनि उनाव बेखौ साफा सुना लाग्रोनाय जायो। सुना लाखांनानै ओ जोंहा सबायखौबो फार्स्टावहाय हमनानै ला नोङो सबायखौ उम फार्स्टाव एवना लानाय जायो। ओ खुनानै लानाय गैखायाबा बेखौ एवना लानानै बेखौ हुख्रेमो हुख्रेमनायाव समावथ' अ हमनानै ला ओ बथल मोनसे लानानै बेखौहाय ओ संग्रायबा बबेयावबा ओ बेसादाव बेखौ बुख्रेमना लाग्रोयो बथलजोंहाय ख्रेमना लाखांनानै बेखौ बिगुरफोरखौहाय खारनायनि थाखाय साफानो जावनानै लानाय जायो। आरो बे जावखांनायनि उनावहाय ओ सबायाइखौहाय खुनायबो जायो ओ थाबनो ओ मोननायनि थाखाय बेखौ खुयोबो फुना लाखा खांनायनि उनाव बेखौ दैयाव ससे सम ओ सबायखौहाय खुना लानाय सबाइखौहाय दसे सम दैयाव सोमना दोननाय जायो रुइनायनि थाखाय। ओ बेनि उनावहाय जोंहा ओ साम'खौहाय ओ एवग्रोनाय जायो। थाव एसे होनानै आरो बेयावहाय पियास बानलु ओ होनानै ओ बेखौ एवना लायो संख्रिबो होखायो। ओ साम'खौ एवनानै साम' ओ थोब थुब थुब सोदोब जालायजासे माने एव एवो आरोना बिदिब्ला साम'खौहाय मोनबाय होननानै साननाय जायो। बेनि उनावहाय साम'खौ ओ मोननाय मोनबाय होनना सानना लाखांनायनि उनावहाय बेवहाय जोंहा ओ बेखौ हा खांनानै दोनथ'यो हाइखांनानै दोनखांनायनि उनावहाय जोंहा सबायखौहाय ओ रुयो दै होनानै गोबाव सम गोदौजासे बेखौ ओ मोन मो गोदौजासे बेखौहाय ओ रुयो बेयावहाय हमनानै ला जोंहा खारै होयो खारैजों बेखौ रुनाय जायो आरो बियो गोदौनानै बिखौ आ ओ बांद्राय मोनबाथाय एसे मोनबाथाय बेखौहाय सागंबो सानाय जायो सागं साखांनायनि उनाव आयस जोंहा एव फ्रामनानै लानाय आ साम' साम'खौहाय बे सबाय गोदौनायावहाय गारसननानै होयो बेनि उनाव बेखौ ओ फाग जानो होनाय जायो मोननो होनाय जायो बेनि उनाव बियाव जोंहा ओ खारैखौ नांबावोबा नांदेरबावोबा खारैखौ होदेरबावनाय जायो साखिनानै आरो संख्रिफोर खौहायबो आ नांबाव नांदेरबावगौ बाहाय होनाय जायो बिनि उनाव मोदोमनायनि थाखाय जोंहा दुन्दिया बिलाइफोरबो थायोब्ला न'आव फोरखौ होयो नङाब्लाबो जोंहा ओ बे नगा न दुन्दिया होनो जोंथिंजाय बेखौबो होनाय जायो मोदोमनायनि थाखाय बिनि उनाव जेब्ला ओंख्रियाहाय फाग जायो अब्ला बेखौहाय खनसे साखिबावनानै ओ खांनाय जायो अब्लानो बे ओंख्रिया जाजायो बिदिब्ला नोंथां नोंथाङाथ' आंनियाव सबायजों साम' बे दोरोङारि बर'फोरनि ओंख्रि खौहाय माबायदि सङो बेनिफ्राय ओ आङो जा मोनथियो बे संनायनि आदबफोरखौ बेखौ आं नोंथा ओंनो एसे खोन्थाबाय आंनि मिथिनायनिफ्राय अब्ला आंबो नोंथांनियाव मोनसे सोंथि सोंजागौमोन नामा नोंथां
औ सोंनो हागोन नोंथाङा
अ बिदिब्ला सोंथियानो जाहैबाय बर'फोराहाय आ थ' गोबां माने ओ मिथिंगानिफ्राय मोननाय हाग्रानिफ्राय मोननाय मैगं थाइगंफोर बुथुमनानै जायो आ बेफोरनि सायाव नोंथाङा माबायदि बर'फोराहाय हाग्रानिफ्राय बा मिथिंगानिफ्राय ओ मैगं थाइगंफोरखौ बुथुमनानै जायो माबायदि संनानै जायो बेफोरनि सायाव नोंथाङा एसे आंनो खोन्थालांनो हागोन नामा?
हायगोन हागोन गोदो गोदाय बर'फ्राथ' हाग्रा सेर सेर एबा हाग्रा बारियाव संसार जानो संसार जानायखौ जों नुनो मोनो जे नुनो मोनो
औ
बिसोरो संसार जानायजों लोगोसेनो गावसिनि लोंनायफोरखौ हाग्रा बारिनिफ्राय बुथुमना लायोमोन। बेफोरनि गेजेराव
खिफि बेेन्दोंखौ जों मोननो हायो जोगलावरि लाफा सायख' जारि सिब्रु मानसि खालेब बायदि बायदि बेफोर मैगंफोर बर'फ्रा जायोमोन।
औ
बिनिफाय मानसि गोरलैखौ बर'फ्रा जाहार बारिनिफ्राय लाबोनानै मोज जाहार फारिनिफाय न'आव लाबोनानै माथि गालदेबखौ सायनानै अमा बेदरजों संनानै जानाय जायो।
औ
आरो बे मानसि गालदेबखौ गोबाव समसिमहालागै जानो थाखाय फोराननानैबो दोननाय जायो।
औ
आरो खिफि बेन्दों खिफि बेन्दोंखौबो बर'फ्राथ' खिफि बेनदोंखौ बर'फ्रा दाउफोरजों रोसि जायो। बेफोर बे खिफि बेन्दोंआ दंफां लाइफां जेराव मेरावनो मानलालाबायो।
आरो जारि जारिखौबो बर'फ्रा दाउफोरजोंनो जायो जेरै जारिया गगा मोननायफ्राव जाबा मोजां जायो होनना फोथायो।
औ
उम आरो सिब्रु सिब्रु मैगंफोरखौ अमा बेदरफोरजों जायो बेफोरखौ जाहारफ्राव मोनो। नाथाय आथिखालनि दिनाव बेफोर मैगंफोरखौ मोननो थांनो मोननो थांला खम जाबाय।
ओं
इदिनो बर'फ्रा बायदि बायदि ओंख्रि संनानै जायो।
औ
नोंथाङा आरो मैथाजों ना संनायखौ मिथियो नामा?
औ मोनथियो आं नोंथांनो खोन्थानो हागोन। ओ बेनि सिगांहाय जेनेबा नों दहाय ओ बर'फोरा हाग्रानि फ्राय बुथुमनाय बा मिथिंगानिफ्राय बुथुमनानै मैगं मैला जानायनि सायावहाय नोंथाङा ओ खिफि बेन्दोंखौहाय बर'फ्रा दाउजों बिदि रोसि बाननानै जायो होननानै बुंदों। बेखौ हाय बर'फोरा मुलि हिसाबैबो बाहाया जानो नोंथां?
बाहायो बाहायनाया।
औ मा बेरामाव बेराम गाहामखौ फाहामनायनि थाखाय बेखौ बाहायनाय जायो नोंथाङा एसे खोन्थानो हागोनना?
आं एगजेक्टलि मोनथिया जायखिजाया मुलि मुलि हिसाबै बेखौ मोनथियो।
नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा मा माबे-माबे बेरामाव फाहामनाय मा बेरामाव मा बेराम जाबा जायो?
बेखौ नों खोन्थानो नोंथाङा खोन्थानो हायाब्ला आङो खोन्थानोसै नोंथां। बेखौहाय बर'फोरा जेनेबा गेस्टिक बेराम जानायनि थाखाय बे बेरामा हामनायनि थाखाय, ओ बे खिफि बेन्दों मैगंखौ संनानै जानायखौ नुनो मोननाय जायो। आरो बेखौ जायोब्लानो गेस्टिक जानायाबो गेस जानायाबो हामो आरोना नोंथां। नोंथाङा दहायो बुंदो सोंदोंमोन नालाय नाजों मैथा ओंख्रिखौ मायदि संना जायो होननानै नाजों मैथा ओंख्रि संनायाथ' बर'फोरनि जोबोर माने गोरलै आदबजों संनानै जानाय। नाफोर मोनोबा नाफोरखौहाय, सायनानै लाबाय, सायना लाखांनायनि उनाव साफा सुना लानानै, नाफोरखौहाय बिबदिनो थाव एसे होनानै पियास बानलुजों, ओ होनानै, एवनानै, नाखौ एवफ्रामनानै, लाबाय, एवना लाखांनायनि उनावहाय ओ दै होनानै, आरो बेयावहाय जोंहा, ओ नाजों मैथा ओंख्रियाव होनो बायदिसिना मस्ला-मस्लि जेरै- हाइजें, सामब्राम गुफु- गुफुर, बानलु, आरो सोरबा-सोरबाफोर बुराउतफोरखौबो होनायखौ नुनो मोनो। बेफोरखौ देना लानानै, बे नाजों मैथा ओंख्रियावहाय जेब्ला गोदौ अब्ला होनानै, नाखौबो होनानै, ओ बेखौ गोदौ होनोनाय जायो। गोदौहोखांनायनि उनावहाय बेयाव हालदैफोरबो होनानै, ओ बेखौ जबजासे ओ दोननाय जायो‌ ओ ओंख्रिया फाग जाबाथाय आरो बेखौ खांनानै, संख्रिफोरखौहाय, नांदोंना नाङाखै बेफोरखौ साखिनानै बेखौ खांनाय जायो। ओ बिदिब्ला नोंथां जोंना रायज्लायनायनि समाबो,
आथिखालाव, आथिखालाव बर'फोरा आथिखालाव बर'फोरनि मैगंफ्रा, गोबां जे आइटेक मोननो हाबाय। मानसिफ्रा लेब अनला ओंख्रि, नारजि अमा बायदि बायदि।
औ बिदिब्ला जों दोनजासिगोन नामा नोंथां गोजोन थों।